ओख्रिसंखो बिला औ
माने खोनायाखाय
खोनादों नामा
फिससा खोनादों
बिदिनो खोनाखायो नेटनिबो प्रब्लेम नालाय एसे खोनाबाय
औ
अ माथो ओंख्रि संखो होनदों
ओंख्रिया दाउजों अनला
अ माथो गोथावआनोलाय
औ
माबोरै माबोरै संखो नोंनि संनाय आदब खायदाखौ आंनो एसे फोरमायथिना होनो हागोन नामा
औ हागोन अनलाजों दाउजों फार्स्टआवनो माइरंखौ दैयाव सोमना दोननानै दस गुरै जाहोनानै बेखौ खेरखायाव बोखांनानै
औ
दैखौ एसे सरगार होनानै उवालाव उवालाव देनानै अन खालामग्रोयो
अ
आमफाय बिनि उनाव दावजो संगोन नालाय दाउ बेदरखौ थावआव एवग्रोना लानानै
ओ
आवहाय दैखौ होग्रोनानै
औ
अन अनला अनाव दै होना लाखांनानै बिनि उनाव अनखौ बे दाउ आव दाउनि दै होनायाव उनाव हरनानै
औ।
दै होनानै सङो।
अ बेनिफ्राय गोदौहोनानै एरिनानै मोनबाय आरोखि ना।
औ।
गोरलैयानो बारा गोराया गोराथ' नंखाया
औ। गोरलैसो।
औ दालाय आरो गेसजों संबानो मोनो ना।
औ थिग ओ सिगांनि समावसो अदाबाव बनजों संनाय जायोमोन ना।
आरो दानियाथ' अनखौ देनोबो बांसिन मानसिफोरा ग्रेनडारसो बाहायो ना। उम। आरो ओ गोदोनि दिनावसो उवालावनो हाया हाया थारबाबो गासिखौबो देनानै जाजोबोमोना माइरंखौबो देयोमोन माइखौबो देयोमोन। उम। दानियासो गोनोखो आदबजों दोहोन नाय ग्रेन्डार आरि फैबाय नालाय इफोरजोंनो गासिबो जासै आरो। उम।
गोदोनिया आरो दिेंखियावबो देबावोसोमोन।
ए दिंखि माने आं बुजियासै।
दिंखि माने माइ सौग्रा।
अ।
माने बै आथिंजों गानानै
अ अ अ।
ओ हा-हायाव द माने
आं नामखौसो बावहाब होननानै दंमोन नङाबा मिथिखायो आरो। औ। ओम आमफ्राय खबर सबर मोजाङानो दा?
औ मोजाङानो।
आमफाय जेरावबो दावबायथाराखै नामा दासान्दि?
थांनायाथ' जेरावबो थांनाय जाथ'वाखै। गरम बन बाराना
औ गरमाथ' बाराथारानो दासान्दि
औ
अखा हाबाल' एसे सान्ति जायो
औ खबरफ्रा मोजां नोंहाबो?
जांङानो
औ मा ओंख्रि जाखो नोंसिनालाय?
थ' दालि आमफाय आलु भाजा दिनै निरामिस गोजासोमोन।
ए
उम
जोंहा मिरामिस नङा दिनै
ओ मोनजानाय बाराय होनदो
औ ओंखायनो अनलाजों दाउजों जाबाय जेरावबो बेरायनो थाङाखै?
थांनायाथ' दाख्लैबावै ओरैजाय बेरायहैदोंमोन बिजनि साइदखै
अ
उम मोजां मोजां जायगाफोराव बेरायनो दावबायनो लुबैयो ना आरो न'निफ्राय ओंखारबाय थाबासो गोसोफोरा सान्थि मोनो आरो न'आवनो बेसे जिरायबाय थानो। न'आवनो थाबाय थाबाबो उम दिनैलाय नोंहा नोंस्रा फिफां गायाखै नामा? दिनै आबहावा साननि।
गायदों।
औ मा मा बिफांखौथो गायखो?
फिफाङाथ' थाइजौ फिफां गायदों ओमफाय गय फिफां गायदों
अ गयखौ गायनायाबो मोजां ना? उम द गया थ' दासान्दि दामाबो बिराद थाङो गय गय आबाद मावनाया बिराद मोजांनि बाथ्रासो।
औ।
ओमफ्राय बिदिनो आदाया अबाव थांदों नोंस्राना?
जोंहानि आंनि हासबेन्डा? बियो गोजानावसो।
अ जायगा दावबायहैदों नोङा होमबा?
औ। न'आव गैया। माथो खालामगासिनो?
इदिनो दङ दा गरमजों थानोनो हायाना। बिराद गरम बेखायनो बायेरावनो गोजो जों जिरायनानै दङ।
औ।
औ। दे दे होमबालाय दोनथ'नोसै होनबा।
औ जायो दे ओं